हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों मा खालामदों नोंथां?
औ आंङो दा ओरैनो दोङो नोंथां, नोंथाङा मा खालामदों?
अ आंबो दङ नोंथां ओरैनो। औ औ नोंथांखौ ओ कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ नोंथांनियाव कातिक आसानि सोमोन्दै नोंथांजों एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां? औ दे बिदिब्ला नोंथाङा आंनो खाति गासानि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो
औ कार्तिक आसा होनोब्ला जोङो बर'फोरा हाय कार्तिक मासनि से खालार खालि जोङो ओ कार्तिक आसा फोरबोखौ फालियो आरोना नोंथां। जोंनि बर' समाज जाव गोदोनिफ्रायनो आबै आबौ मोननिफ्रायनो काति गासा फोरबोखौ फालिबोनायखौ जोङो नुबोगासिनो। दा जोङो आथिखाल मुगायावबो ओ कारति गासा फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो नुबोगासिनो आरोना नोंथां कातिक आसाखौहाय जोङो ओ दैज्लां समावहाय ओ माइ आबाद गायखांनायनि उनावहाय जेब्लाना जोङो काटिक मासनि से खालार फैयो अब्लानाहाय जोङो काटि गासाखौ सावनाय जायो आरो नों आरोना नोंथां। जोङो दुब्लियाव लाायजौलाइ गांसे बनानै गय जरा फाथै जरा बुथ प्रसाद होनानै बेबायदिनो न'नि बाथौ थानसालियावहाय आलारि बाथि लगायखां माने जोङो मोनाबिलि जाबोला जोङो दुब्लियावहाय गन गंसे लां नानै जोङो जरासे लांनानै, बेवहाय थाइगिरनि खं, खौ लाङो। थाइगिरनि खंखौ लांनानै बेवहाय, आवा खुन्दुं होननानै जोङो आलारि बाथि, होयो आरो ना नोंथां, बेनि उनावहाय जोङो ओ माइनि गसायावहाय थाव फुननानै होयो आरो ना नों थांफिन बेनि उनावहाय जोंनियाव दोङो मोनसे सल' ओ दाउ जा सखा जानाङा, जोंनि माइखौ रावबो जानाङा, मैदेर -गराय दााजाथों, जोंहानि माइया थब्लं थब्लं ओंखारथों होननानै जोंनियाव सखा सल खननाय जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहानि हालामावहाय। खाथि गासा फोरबो खौ फालिनाय जायो। नोंथाङाबा आंनो नों नोंसोरनि हालामावहाय माबायदि खाथि गासाखौ फालियो नोंथाङा आंनो एसे खोन्थाना होनो हागोन ना नोंथां?
ओ थिग बेबायदिनो दानि दा बावैसो नों होनलांनाय नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोंनियावबो बेफोरबायदिनो, खाथि गासाखौ फालियो ओ- जेरै बेबायदिनो ओ- खाथि गासा मोनाबिलि मोनाबिलि समाव जोङो बयहाबो जोंनि गासैबो,
औ नंगौ नोंथां।
गासैनिबो, गासैनिबो नखराव जोङो उम बेबायदिनो मोना मोना खाति गाासानि मुङाव,
औ नंगौ।
औ खाथि गाासानि मुङाव गासै, खाथि गाासानि मुङाव गासैबो जोङो ओ- इसोरनि सेराव आलारि बाथि, ओ सावनानै सावो आरो बेबायदिनो ओ दुब्लियावबो जोङो ओ बेबायदिनो, ओ जोंनि ओ माइखौ ओ रावबो दाउ सखा जेबो जालाङालासिनो मोजाङै मो ओ माइया गोबां बेबायदिनो ओंखार बुंहोनानै जोङो ओम- बेबादिनो ओ-आलारि बाथि सावनानै थाइगिर, थागिरनि खङआव बेबायदिनो आलारि बाथि सावनानै जोङो इसोरनियाव औ ओ बोर बियो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ बेबायदिनो जोङो खाति गासा फोरबोखौ फालियो आरो गासैबो ओ सुबुङानो ओ फालियो बेफोर ओ बे काति गासा फोर्बोखौ ओ बेबायदिनो जोंनिथिंबो बेबायदि बेबायदिनो खाथि खासानि मुङाव गोबां ओ नखर नखरनो ओ बेबाय बिदिनो थालिर थालिर बिलाइखौ ओ थालिर ओ बे थालिरनि देथाखौ जोङो दानस'नानै ओ दंफां दंफां औ बेबायदिनो गय दंफां बा ओ द जिखुनु न'आव थानाय दंफां बेफोराव ओ खानानै जा जोङो ओ दोनो खानानै दोननानै औ आलारि बाथिखौ जोङो लगायो आरो नोंथां बेबाय दिनो ओ लगायनायजों लोगोसे ओ बेबायदिनो ओ इसोरनि मुङाव होनाय जि जि जोङो ओ बुद बेबायदिनो गाजि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो होनानै मा ओ इसोरखौ गाबज्रियो आरो जों थां बेबायदिनो जोङो नखर नखर गासिबो स फोरानो ओ काथि गासा फोरबोखौ फालियो नोंथां औ नांगौ। नोंथां ओ नोंथाङाबो ओ काति गासा ओ फोर्बोखौ
औ औ।
फोरबो औ नोंथाङा काथि गासा फोरबोनि ओ सोमोन्दै नोंथ-नोंसोरनि ओनसोलाव माबायदि ओ बेबायदि काति गासानिनो मुङाव माबायदि इसोरनियाव बोर बियो बेफोरखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बिथिंआयबो काति गासानि फोर्बोआ फोर्बोखौ फालियो आर दा नोंथां बेबायदिनो काथि नि से खालार मोननाय लोगो लोगो जोङो हो मोनाबिलि जाबोला जोङो नखर बेवहाय न'नि बाथौआवहाय लिरस्रां लुस्रां खालामग्रोना लानानै बोर बियो आरोना नोंथां जाहाथ बे बोसोरनि माइ बादा जोंनिया मोजाङै मोजां जाथों हे आफा बोराइ बाथौ होननानै जोंनियाव ओ बोर बिना लाग्रोयो आरो न'आव बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो दुब्लि फोथाराव ओ लांनानै आलारि बाथै लगायहैयो जोङो दुब्लियावहाय आइ बिमा माइनावखौ ओ गोसोखांनानै जोङो ओब फुजाखौ होनाय जायो जाहाथे जोंनो बिमा मायनावा बोसोरनि माइ आबादखौ मोजाङै मोजां जाहोयो बेनि थाखाय जों ङो आइ बिमा माइनावनाव काथि गासा फोरबो फुजा होनायाव जोङो बोर बियो बेबायदिनोहाय नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो जोंनि बेयावबो लामायाव जरासे गन दान्नानै थाइगिरनि खंखौ होनानै आलारि बाथि होयो। बेबायदिनो जोङो मोसौ गलियावहायबो लाइजौलाय गांसे होनना गय जरा फाथै जरा होननानै आलारि बाथिखौ होयो आरो बेयावहाय जोङो मोसौ गलियावहाय बोर बियो। दे जाहाथे जोंनि मोसौ मोसौफोरखौ रावबो जेबो दाखालामथों गाज्रि मोदैफोरा दा हमदों बेबायदिनो जोङो बोर बियो आरो बेबायदिनोहाय जोङो लामायावहायबो गाज्रि मोन्थायफोरा दाहमथों बे बायदिनो जों बोर बियो आरो बेबादिनो जों लामायावहायबो नखरनि मोजांनि थाखाय सान्थिनि थाखाय जोङो बोर बिनानै खाथि गासा फोरबोखौ फालियो आरोना नों नोंथां थ' बेनि उनावहाय जोङो नआव जोंनि बिखिहाय मोनसे फोथायनाय दोङोदि नआव जोंनि बेखैहाय मोनसे फोथायनाय दोङो दि दाउज्ला दाउ मासे जायोबोला लायनो जोंनि माइ आबादा मोजां जायो होननानै जोंनि बिखिहाय फोथायनाय फोथायनाय दोङो। नोंथांमोननि खैबो बेबायदिया फोथायनाय लोगो नामा नोंथां
औ बे बायदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिखौबो बेबायदिनो ओ फोथायनाय दङ बेबायदिनो दावज्ला दाउ जायो जोंनिखिबो। बेबायदिनो औ माइआ उम जाहाथे ओ मोजाङै ओ मो-मोजाङै माने साबसिन हामसिन जेबो दाउ सखा जालाङा जाासेनो मोजाङै मोजां थायो आरो मोजाङै मोजां ओंखारो बेफोरबायदिखौ फोथायनानै जोंनिखौबो बेबायदिनो ओ जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो खाथि गासा फोरबोआथ जोंनि बरनिनो मोनसे नङा होमबा नोंथां बर'नि मोनसे आंगो फोरबो ओ बे फोरबोखौ जों गासिबो सुबुं माहारियानो फालियो ओ उम बेबायदिनो खाथिगासा फोरबो खाथिआसा नङा बेबायदिनो आलारि ओ आरज बेबायदिनो इसोरनि नआव जों आरज गाबनानै जों बेबायदिनो खााति गासा फोरबोखौ फालियो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ नंगौ। ओ खाथिगासा खाथि गासा फोरबोनि ओ फोरबोआव दे जोङो बेबायदिनो ओ उम बेबायदिनो दुब्लिफोराव जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओ बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ जोङो ओ इसोरनि मुङाव बाउनानै ओ बेबायदिनो लारि लारि जोङो साथि होनानै ओ बिदि होनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनाय नोंथाङा
औ माने जोङो नोंथाङा सोंदों दुब्लियाव मानो आलारि बाथि हो
अ मानो आलारि बाथि लगायो बेफोरनि सोमोन्दै माने
औ औ औ औ थारैनो नोंथां ओ जोंनि बर' समाजाव बयबो कार्तिक सफैनाय लोगो लोगोनो दुब्लि फोथारावहाय जरासे जरासे आलारि बाथि लगायनानै लाइजौ गांसे होनानै बेबायदिनो बुद प्रसाद होनानै जोङो आइ बिमाखौ आइ बिमा लोखिखौ गोजोन होयो आरोना नोंथां। ओ आइ बिमा लोखिखौ जोङो मानो गोजोन होयो होनोब्ला जोङो बेबायदिनो हाय बोथोरनि माइ आबादा जाहाथे जोंना मोजाङै मोजां जालांथों मोजै मोजां जानानै जोङो आघोन मांखोआवहाय हानो मोनथों बेखौ लानानै जोङो आइ बिमानियाव आइ बिमा लोखिनाव बोर बिनानै जोङो खाारथि गासायाव बयबो बर सुबुंफोरानो मोनाबिलि जायो। बोला ओ लाइजौलाय बनानै फिथाइ सामथायाइ होनानै आलारि बाथि होनानै बोर बियो आरोना नों
औ नंगौ नोंथां नोंथांमोननि नोंथां मोननि ओनसो खुलुमो बेबायदिनो मोना मोनायावाहाय गासैबो सुबुंफोरानो न'खर न'खर इसोरनि मुङाव जोङो बेबायदिनो फिथाइ सामथाइ होनानै इसोरनि मुङाव बुद बायदिसिना जों फिथाइ सामथाय जि ओ हायो बेखौ ओ होनानै जों इसोरखौ गाबज्रिनायनि उनाव बेबायदिनो गासैबो न'खर न'खरनो ओ बेबायदिनो उम इसोरखौ गाबज्रिखांनानै जोङो इसोरनो होनाय ओ फिथाइ सामथाय बेबायदिनो बुट बायदिफोरखौ जानो नोंथांमोननि खि फैयो नामा?
औ औ औ थारैनो नोंथां नोंथाङा ओ जोबोद मोजां सोंथि दों सोंदों। ओ बेबायदिनो जोङो खाथि गास। दा ओज। नि फुजा होखांनायनि उनावहाय जोंनियाव। गामिनि सुबुंफोराहाय ओ लाइमोन सेंग्रा सिख्ला एबा गथ'-गथाइ एबा आदा, आब, बाजै, आबैमोन जानायफोरा जोंनि गामियाव ज' ज' थांनानै बिबायदिनो ओ फुजा होखांनानै जोङो प्रसादखौ जानो थाङो आरोना नोंथां जोंनि बिखिबो नोंथांमोननिखिबो बेबायद बिदिनो फैयो नामा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां जोंनिखथबो बेबायदिनो ओ ओ बेबायदिनो फैयो गासैबो सुबुंफ्रानो नखर नखर जोङो जयैनो। जेबो एना एनि गेजेरजों जोङो न'खर खना गासैबो ओ इसोरनो जि बावथाय बावनाय बेखौ जोङो ओ बावखांनायनि उन। उनाव जों गासैनिबो ओ राननानै जों जालायो आरो नोंथां।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ औ ओ नोंथां नोंथांजों बेबायदिनो काति गासाआनि सोमोन्दै। रायलायनो मोननानै नोंथांनो जोबोर गोजोननाय मोन दाथ जोंनाबो। जोंना समाबो जाना फैबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ औ थारैनो नोंथां नों। नोंथांजोंबो रायलायनानै आङो जोबोद। गोजोननाय मोन मोनदों नोंथां।
औ नोंगौ औ दे नोंथां।